हेलौ नोंथां।
ये खोनादों आङो औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दायो ओरैनो उन्दुग्लांनानैसो दंथ'यो।
आतसा ओ नोंथाङा
एसे गोरा गोरा बुंलाय नोंथाङा आं बारा खोनायाखिसै। खोनादोंना?
जोंहा दाथ' गरम बन्द' मोनबाय औ खोनादों माथो मानो होनोबा गरम बन्द' मोनबायना गरम बन्द'आव नोंथाङा मा खालामनानै टाइम हगारगासिनो दङ?
आंहाथ' गरम बन्द' मोनब्लाबो आंहा माखासे खामानि थानायनि थाखाय आङो गरम बन्द'ब्लाबो ओरैनो थानो सम गैथ'वा। दा आङो गरम बन्दब्लाबो मानि बाहेरायाव खामानि माव गोनांखाय खामानियावनो बेस्थ' जानानै दंथ'यो। दायो गरम बोथोरब्लाबो बाहेरायाव ओंखारलांनाय बा गामियाव थांलाय फैलाय खालामनायाबो एसे खम जानानै दंथ'यो दा जे दं दायो टाउनावसो दं नालाय दा बाहेरायाव ओंखारनाया एसे खम जानानै दंथ'यो आरो गरम बोथोरब्लाबो
आदसा आदसा मोजां ओ नोंथाङा माबाफोर खामानि मावो नामा
ओरैनो आङो खामानि मावो औ अफिसाव थांलाय फैलाय।
आतसा मोजाङानो ओ ओ आतसा नोंथाङा गामियाव थायो ना टाउनाव थायो।
ओरैनोथ' आङो दा टाउनावसो थायो। ओ सम सम आङो गामियावबो थाङो सम मिलायोब्ला नाथाय ओ खामानिनि थानायनि थाखाय बांद्राय थांलाय फैलाय खालामनायखौबो हाया खामानि थानायनि जाहोनाव माब्लाबा माब्लाबा ओ सनिबार रबिबारफोर थांनाय जायो माब्लाबाथ' थांनायानो जाया।
आथिखालाव दा दा दासान्दि टाउननि बारहावाया माबायदि
ओरैनोथ' दायो टाउनाव बोथोराथ' जोंहा दा गरम टाउनावथ' न' बां ग्रोम ग्रोम बिल्डिं थानायनि थाखाय दुंखावनायाबो एसे बारा जायो नाथाय दासान्दि बांद्राय गरम जाथ'वाखै बे साननैसोआव बे बोथोरा अखाबो हादों नालाय अखा फ्रि फ्रि माब्लाबा सान्दुं दुङो सानाव दुंथाया एसे बारा जायो आरो माब्लाबा ओ अखाया दोमैलुल' थायो।
नोंथाङा मा मा ओंख्रिफोरखौ जानानै मोजां मोनो?
आङोथ' ओंख्रिनि बेलायाव आङो अनलाजों दाउखौनो गोथावसिन मोनो मेवाइ थाफागेरोबाथ' साबसिनसो।
आतसा
दाथ' अम संनानै एसे जानांगौ जायो नालाय दा संनाय प्रसेसाबबो एसे गोलावखाय जे ओंख्रिया थाब सङोब्ला जायो बेखौनो संलाबायनानै जायो दाथ' गावबा गावसो संनानै जानांगौ नालाय माब्लाबा
ओ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ बिराद जानो गोथाव मोनो होन्दों नों अनला ओंख्रिखौ माबोरै खालामो एसे खोनथा नो हागोन नामा आंनो। माने आं अनला ओंख्रिखौ संनो रोङा आं नोंनिफ्राय सोलोंनानै लानि बोरै बोरै सङनो खिन्थानो हागोन।
नंगौना ओरैनोथ' आङो अनलाखौ सिगाङावनो माइ अनला देनो थाखाय जोंङो माबाखौ माइरंखौ एसे सोमग्रोना लाबाय बेनिफ्राय सोमग्रोनानै लानानै एसे सर होबाय खेरखाफ्राव बा माबा मोनसे आइजेंफ्राव लानानै दैखौ सर' होबाय। बेनिफ्राय गामियावथ' जोंहा खायफाया उवालाव आरो खाय फाया थबसेयावबो देयो ओमफ्राय खायफाया मिक्सार ग्रडाराव बो होनानै उनो नाथाय आंबो मिक्सार ग्राइडाराव होनानैसो उनो। दा अननानै रेडि खालामना दोनबाय अन गुन्दै जाबाय। दा जोंहा बेदरजों सङोब्लाथ' जोंहा बेदरखौ मोजाङै सुनानै साफा खालामनानै मोजाङै एवनानै संख्रि बानलु हालदै थाव होना सामब्राम बायदिसिना होनानै एवनानै मोजाङै एवनानै आरो मेवाइखौबो जोंहा मेवाइ होयोब्लाथ' जोंहा मेवाइखौबो बेदरजों मोजाङै एवनानै ओ एव से एवनानै मोजाङ एवनानै दै होनानै गोदौहोबाय ओ एसे मोनजासे गोदौ होनोनानै आरो एसे दै होदेरो खायफा खायफा। ओ मिडियामनो होयो खायफा खायफा खेबसेनो होखायो दैखौ। आरो खायफाया दै गुदुं आवलायनानै बे अन गुन्दैखौ। ओ मिक्स खालामनानै होस'नो ओमफ्राय बेनिफ्राय। ओ एरे एरबाय गोदोयिनि बेनिफ्राय खारदै होबाय। खारदै होनानै मोजां एरग्लिबाय गोदौ होबाय बिनिफ्राय गंगार दुन्दिया होबाय। गंगार दुन्दियाथ' जोंहा गंगार दुन्दिया नङाबाथ' जों ओंख्रिया मोदोमनाय नङा। बेफोरखौ होबाय आरो बेफोरनोसै सिम्पोल प्रसेसाव सङो आं। ओरैनोथ' बेबदिनो संनानै जायो।
बिदिब्लाथ' नों बिराद टेस्टि टेस्टि गोथाव गोथाव ओंख्रि संनो रोंगौ
हायो ओरैनोथ' जोंहा बाहेरायाव थानाय हिसाबै गाव गावनो गाव संनानै जानांगौथ'। दा गावनो गाव संनानै जानांगौनि खार'नाव बेफोरखौ सोलोंनांगौ जायो। ओरैनोथ' आङो गामियाव थायोब्लाबो उन्दैनिफ्रायनो आङो संनानै मोजां मोन मोनखायोमोन ओ न'आव बिमाफोरखौ मोजाङै हेल्प खालामखायोमोन आं दायो नोगोराव थाफैनायावबो बेबादिनो एखे प्रसेसखौनो मावनांगौ जायो मानोना गावबा गावनो संनानै जानांगौ जायो नालाय बेनिखायनो।
अके नोंथाङा आंनाव माबाफोर कुसन सों गोन नामा?
नोंथाङा आथिखालाव मा खालाम मा खालामगासिनो दं दायो? नोंथांनि फरायनाया?
अ आंनाथ' रिसेनलि एम ए आ कमप्लिट जाबाय बारा गोबावबो जायाखै ओ जुनावसो जोबदों ओ बे जोबनानै आङो दाथ' जेबो माबा खालामथ'वाखै ओरैनो ओरैनो थानाय हिसाबै आङो गामिनि गथ'फोरखौ साबासो उन्दै उन्दै एल पिआव फरायग्राफोरखौ टिउसन लागासिनो दं। बेनोसै
नोंथाङा मास्टार्सखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव माबाफोर थियारि जायाखै नामा? नेट इक्जाम नेट इक्जामनि थाखाय प्रिपेयार जायाखै नामा नोंथाङाथ' मास्टार्स कमप्लि जाबायथ' दा मास्टार कमप्लि जानानै बेफोर खौ थियारि थैयारि खालामदोंना खालामाखै?
ओ रिसेन्टलि आङो नेट नेट इगजाम हैखांबाय पि एस डि पि एस डी खालामनो थाखाय ओ एक्जामखौथ' होदोंमोन नाथाय रिजाल्टा माबायदि फैयो नायनोसै ओमफ्राय रिजाल्टआ मोजां जायोबाथ' आं पि पि एडस डि खौ खालामखासिगोन
आचसा जोबोद मोजां नाथाय पि इदस डि खालामनो थाखाय जोंहा ओ गभमेन्टनिफ्राय माखासे फेल'शिप मोननो थाखाय जि आर एफ ओ जुनियर फेल'सिप रिसार्चनि थाखाय ओ जोंहा ओ थारमानि कुवालिफाइ जानो नांगौ अब्ला जोंहा गभमेन्टनिफ्राय गोबां बेनिफिटस मोनो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङाथ' ओ बावैसो सान सिगां नेट आनजादखौ हैदोंमोन नाथाय बे आन्जादा बहा जादोंमोन आरो माबादि ओ नोंथाङा सिओ सेटिसफाइद जादों बे एगजामखौ होनानै?
बे एगजामा जादों जोंना गुवाहाटियाव जादों। गुवाहाटिनि मोनसे अदाल बांख्रा होननाय जायगायाव जादों। बे एगजाम सेन्टारनि जायगाया जाबाय माबामोन आरो ओ फिउचार टेक इडुकेसन बे जायगायाव जादोंमोन आरोओ मोजां मोजां मोनदों दि गासि बो गासिबो नियमफ्रा एगजामनि नियमफोर माबाफोरा गासि बो मोजां जोबमोन आरो आं मोजां मोनदों जायखिजाया एगजामखौ होनानै।
मोजाङानो।
हेल' नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
मोजाङानो। दा नोंथाङाथ' न'आव न'आवनो दं। नङा होमब्ला? दा न'आव थानानै न'खरनि फेमिलिखौ ओ खामानि मा मा खामानि मावनानै हेफाजाब खालामगासिनो दङ। बेजों लोगोसे बेनि अनगायै नोंथाङा जे जे खामानिफोरखौ मावनानै।
आङो
बिदिनो न'नि न'नि बारिफोरखौ। बारिफोरनि हाग्रा हाग्राफोरखौ दानस्रिलाबायो। गय गय गायो मैगं गायो। थालाबायो आरो बिनोसै।
जोबोद मोजां। नोंथाङाथ' फुङाव टिउसनबो फोरोङो नङा होमबा फुङाव टिउसन फोरोंबाय। बेनिफ्राय बाखि आद्राखौथ' नोंथाङा आ आद्रा टाइम स्पेन्ड खालामबाय। बिनिफ्राय माब्लाबा माब्लाबा सम मोनब्ला नोंथाङा बारिनि हाग्राफ्रोबो एवस्राङो। जोबोद मोजां। आरो नोंथाङा दाथ' ओरैनो दंथ'यो। नाथाय इन फिउचार माबाफोर खामानि मोनोबा नोंथाङा मावगोन ना निस्सय मावगोन नोंथाङा।
खामानिखौथ' मोनबाथ' मावगोन। नाथाय खामानिफोरखौनो मोननो थाङा मोनोबा मावगोन आरो।
ओंं। आथिखालावथ' खामानि मोननांगौआबो गोब्राबसै। मानोना बयबो लाइमोनफोरानो जोंहा लेखा फराया नङा एसे एनै गावनि आन्था फरायबाय नाराय ओ गावनि आन्था फरायनानैबो लाइमोनफोरा बेखारसो ओ दं दा बेखार होननानै बुङोब्लाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा। नाथाय जोङो बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे खामानि मावनो थाखाय गावखौ गसंथानो थाखाय। माखासे स्किल देभलपमेन्टनिबो गोनांथि जायो दा बे फोराव एंगेज जानानै थानो हायो। आथिखालनि लाइमोनफोरा आ सोलोंनायाथ' जोंहा बैसोजों सिमा गैया। ओ माखासे सोलोंथाइ लानानै गावखौ दैदेननोबो हायो। आबाद मावनोबो सोलोंथाइ लानो हायो। गोदान मुगानि आदबजों आबाद मावनो थाखाय। आरो बेनि फ्राय जोङो गुबुन गुबुन बिफानाव जोङो एडमिसन खालामनानै। ओ सोलोंनो हायो। आखाइनि हाबाफोर जेरै- मैखुन बानायनाय औवाजों। बायदिसिना हेबनाय बानायनाय। बेजों लोगोसे लाइमोनफोरा आखाइजों जों बानायनाय सि जोम सुनाय बेफोरावबो बाहागो लानो हायो दा बेफोरखौ लायोब्लाबो माने बेफोरनि गेजेरजोंबो ओ एसेबाबो राहा मोननो हायो थाइसे थाइनै खामायनानै। दा बेफोरखौबो मोननां गौआ गोब्राब मानोना फैसा नङाब्लाथ' खामानि जायाथ' दा फैसानि थाखाय गासैखौबो खालामनांगौ जायो मानोना फैसायानो जोंनि मेन जाहैबाय नालाय। फैसा गैयाब्लााथ' जोंहा बाहेराव ओंखारनोबो हायाना बेनिखायनो दाययो नोंथांजों सावराय नो मोननानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों नोंथाङाथ' दायो ओरैनो दंथ'यो दा नोंथाङा ओमबा मोजां सम फैयोब्ला ओ नोंथाङा नेट आन आनजाद नि फिथाया मोजां फैब्ला नोंथाङा पि एइदस डि नि थाखाय रेडि जागोन नङा होमबा?
औ गोजोन्थों ओ नोंथांजों दिनैनि बे मोगा मोगि लायनायखौ रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दाथ' टाइमाबो जाबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नामा नों थां गोजोन्थों।